हेल'
औ हेल' नोंथां।
अ नोंथां मा खामदों नोंथां?
है नोंथां ओरैनो जिरायनासो दंलाबायो।
अबाव दं नोंथाङा?
नै नोंथां न'आवनो दसे फुंनि ओंखाम जाखांनानै दसे जिरलाबायनानै दङ नोंथाङालाय मा खालाम?
आंबो दं नोंथां नै ओरैनो जिरलाबायनानै गोदाव सोराव।
अ मोजांना मा खबरफ्रा नोंथां?
औ मोजां नोंथां मोजां। फुंनि जाखांबायबो ओमबा नोंथाङा?
औ जाखांबाय नोंथां नोंलाय जाथ'याखै नामा?
ए गैया जाथ'याखै नोंथां।
अ बिबदिला थां खबरा मामोन? अ ओंख्रायाथ' जोंना मासोमोन आलु फाजिसो।
अ माने नोंथांजों मोनसे आयदानि सायावसो रालायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां।
अ रायलायजागोन नोंथां मा आयदानि सायाव रायलायनो नागिरदोंमोन नोंथाङाबा आंजों?
बे माखासे दामनाय देनायनि बागै एबा दामनाय देनायनि आयदायावसो रायलायनो होननानै नोंथांजों कल खालामनाय जादोंमोन आरो
अ रायलायजागोन नोंथां औ रायलायजागोन बि बिदिब्ला आं रायलायग्रोनोसै नामा
दामनाय देनायनि बागै जेनेबा
औ औ जेनेब्ला जोंहाथ' जोंनि ओनसोलफ्राव दामनाय देनाय होनोब्लाथ' गोबां रोखोमनि दं नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां औ दं
औ जेनेबा जोङो हमनानै ला खाम सिफुं जथा सेरजा आरो बिनि अनगायैबो दंबावो ओ बिदिनो जेनेबा कारेन्टजों दामब्राय देग्रा जेरै गिटारफोराबोथ' कारेन्टजों दामग्रा देग्रा थायोना। गिथार द्राम द्राम बेफोरबायदि आरो माने आरो दंबावो हारमुनियाम बेफोरबायदि बिदिखौ माने जोङो जोंनि ओनसोलफोराव दामनायफोरखौ नुनो मोनो आरो आ जोंहा माने बेैफोरो खाम जथा सेरजा सिफुं नङाब्लानो माने जोंहा माने जोंनि हाबा खेराइफोरा माने जानो। हाया आरो माने बेफोरखौ दामना देनानैसो माने जोंहा हाबाफोरखौ खुंनाय जायो आरो माने आरो बेल' नङा औ औ औ औ आरो बेल' नङा जोंहा जोंनिनो जेनेब्ला जोंहा मोनसे बैसागु होननाय फोरबो दङ बेफोरखौ फालिनायाव बेफोरखौ माने दामनाय देनाय। नङाब्ला जोंनि बैफोर माने बैसागु मोसानायफोरा माने जाफुंजोबा आरो माने ना नोंथां
औ नोंथां औ नंगौ नोंथां नंगौ
आं दायो बुंगोन जोंहा दामनाय देनायजोंबो गोबां माने जिउआव गावनि जिउखौ खुंलांनो हायो आरो माने नोंथाङानो हमना ला जेनेबा सासे गिथार बा दलफोर खामफोर बेफोरबायदिखौनो जेनेबा दामनो रोंबाय आरो अ ब्ला नोंथांखौ माने गुबुन गुबुन जायगानि
हाबा खेराइ जानायफोराव माने नोंथांखौ बिदिनो दामनो देनो थाखाय हांख्राय हरो। आरो बेफोर नोंथाङा जुदि माबा मोनसे दामनो गोरों जायोब्ला नोंथांखौ बिदिनो माबा मोनसे गुबुन जायगाफोराव हाबा खेराइ बा बायदि बायदि फांसन बेफोर जायोब्ला माने दामनो देनो हांख्रायहरनाय जायो आरो आरो बैफोराव दामना देनानै मोजां मोजां दामनो रोङोब्ला देनो रोङोब्ला बिनो बयजों सिनाय जानाय सा से सुबुं जानो हायो जोङो आरो बेल' नङा औ माने जों बेफोरजोंबो गोबां रां आरजिनो हायो। जेरै हमनानै ला नोंथांखौ बबावबा दामनो लिंहरबाय एबा देनो लिंहरबाय नोंथांनोथ' बिसोरो एसेबाबो थ' रां हरगोन नोंथां दामना देनानै खोन्थाहैनायनि थाखाय नङा होमबा नोंथां।
औ नोंथां औ औ
औ आरो माने जोंहा मोनसे मेथाइ खननाय जुदि मेथाइ खननायाव जोंहा माने बे दामनाय देनाया गोनांथिथार आरो अब्ला सो बैफोर मेथाइफोरा माने समायना रमायना देंखोजों बुंफबो आरो माने
औ नोंथां औ
औ दायो बेल' नङा आरो गोबां रोखोमनि दामनाय देनाय दंबाव बो जुदि जों बेफोरखौबो दामनाय देनाय फोरबो जों रोङोब्ला जोबोद मोजां आरो जोंनि थाखायबो आरो इयुननि थाखायबो जों माने जोंनि जिउआव बिदिनो रायजो खुंलांनायाव जोंहा गोबां मदद मोनो बेफोरजोंनो आरो जों बेफोर दामनाय देनाय रोङोब्ला मोनसे एबा मोनसे जेनेब ब्ला जोङो जों जेनेबा जों मोनसे माबा खुलिनो हायो बेखौ मा होनगोन जेनेबा जों बिदिनो खुलिनो हायो जायफोरखौ जोङो जुदि दामनाय देनाय गोरों जायोब्ला गुबुनफोरखौबो जों फोरोंनानै माने फैसाफोर खामायनो हायो आरो दायो बेल' नङा खोथाफोरा बुंबानो माने जोबनो थाङा नालाय। दायो आं नोंथांनाव औ मोनसे बाथ्रा सोंनो सानदों माने
र' नोंथांनाव आं मोनसे बाथ्रा मोनसे बाथ्रा सोंगोनो सानदोंमोन आं नोंथां।
औ औ दे सोंलाय नोंथां।
दामबाय देनायनि बागै एसे जोबोद बाथ्रा बुंबाय नङा होमबा नोंथां जेनेबा बे जेनेबा बे दामग्रा आगजुफोरनि महरा मा बायदि बा मा जों बानायो बेफोरखौ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा जेनेबा बे महरा माबादि आरो माबादि दामो एबा सुयो बेफोरबायदिनि बागै एसे फोरमायदो।
औ औ फोरमाय जागोन नोंथां औ जेनेब्ला जोंहाथ' आं बुंग्रानोसै बिदिनो बायदि रोखोमनि बानाय जानाय दामग्रा देग्रा दङ जेरै आं होनसै खामखौथ' आं मिथिनायाव बिदिनो बिबदिनो एसे दंफां गिदिर गिदिरफोरनिफ्राय बार बानायनाय जायो होननानै आं जेनेबा मिथिनाय जायो नंगौना नङा आंबो बांद्राय मोजां मोनथिजोबा।
आरो औ जेनेब्ला बेफोराव बायदि रोखोमनि जेनेबा मोजां मोजां बिदिनो बायदि रोखोमनि बेखौ माने एसे साबसिन हामसिन खालामनानै बेयो मोनसे खाम जायो आरो जायखौनो जोङो जोंनिनो मोसानाय मुसुरनायाव जोङो माने बेखौ बाहायनाय जायो एबा हाबा खेराइ फोराव बाहायनाय जायो आरो बुंबावगोन सिफुुंआथ' औवानिफ्रायनो जायो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां औ जेनेबा जों नोंथाङाथ' दानि बुंबाय जेनेबा खामखौ दंफां गिदिर गिदिरजों बानायो होननानै जेनेबा बेखौ माबायदि दामो?
बेखौथ' जों आखाइजोंनो दामनाय जायो नोंथां। नोंथाङाबोथ' मिथिखागाय जानांगौ नोंथाङाबोथ' दामफेरखाबाय जानांगौ बेफोरबायदिखौ। औ आरो जोंहा सिफुङाथ' जोबोद मोजां जेब्ला नोङो सिफुंखौथ' औवाजोंनो बानायनाय जायो।
बेखौ माने बिदिनो एसे औवा थेरे थेरेफोरखौ एसे फिसा साइजनि औवाफोर लानानै बे सिफुंखौ माने बानायनाय जायो आरो। आरो बेल' नङा बायदि बायदि रोखोमनि दामनाय देनाय दंबावो बेफोरखौ आं माने बांद्राय मोनथिजोबा नाथाय आंबो इदिनो सासे जेनेब्ला सिफुं सुनानै आं मोजां मोनो आरो जेब्ला बिब्दिनो आं सान्दुं गोसाफोराव दंफां सायाफोराव थानानै जेनेबा सिफुं दामोब्ला खोलो खोलो बारफैनाय मोनो आरो नोंथां।
जेनेबा नोंथांआथ' सिफुं दामनो मोजां मोनो होनबाय नङा होनबा नोंथां?
औ औ।
जेनेबा आरो नोंथाङा बे सिफुंखौ बोरै बानायो इखौबो खोन्थाबाय जेनेबा बे सिफुंनाव जेनेबा बै गुदुं थायोना बे गुदुङा मोननैसो दं आरो बेखौ माबोरै दामो बेखौ एसे फोरमायदो नोंथाङा
आं मिथिनायावथ' सिफुं गुदुंखौ मोनबा थायो होननानै मिथियो आं आं दामनायया आरोना
औ नोंथां औ
औ जेनेब्ला सिफुं गुदुथ' मोनबा थायो जोंहा मिथिखाजोबो बयबो
जेनेबा बे सिफुंखौथ' जोङोु खुवाजों बार सुनानै दामनाय जायो नङ मोनथां
औ नंगौ नोंथां औ दायो माने नोंथाङाबो जेनेा माबायदि दामनाय देनायफोरखौ रोङो एबा माबायदि दामनाय देनाय मोनथि नोंथनि ओनसोलफोराव माने बेफोरबायदि दामनाय देनायफोरााव माने सोलियो बेफोरनि बाग आंनो एसे सावरायनानै होनो हागोन नामा नोंथाङा
हागोन नोंथां हागोन
अ दे बिब्दिब्लालाय नोंथां एसे सावरायनानै होदो
जेनेबा जोङो बुङोब्ला जोंनि ओनसोलावथ' गोबां दामग्रा देग्रा दङ ना होनदां जेनेबा जोङो खाम जथा सिफुं बेफोरथ' गासिबो गासिबो गामि गामियावनो थाखायो नङा मोनथां जेनेबा जों बैसागु फोरबोआवथ' जों गासैबो गबो गामियाव मोसायो गासिबो सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरि गासैबो जाया सुबुं माहारियानो मोसाजोबो नङामोन दां बैसागु फोरबोआव
औ औ मोसायो नोंथां औ
बेनिखायनो जेनेबा गासैबो गामियावनो खाम जथा सिफुं बेफोर गामियावनो थाखाजोबो जेनेबा जों बेफोरबायदि बेफोरबायदि जेनेबा खाम जथा सिफुंखौ गैयाब्लानो जोंनि मा बैसागु ओ जेनेबा मोसानायाव बैसागु फोरबो मोसानायाव जेनेबा जोङो मोजां जाया एबा
औ औ औ नंगौ नोंथां औ नंगौ नोंथां औ
ओरैनो बुङोब्ला आंथ' खामखौ दामनो रोङो आरो नोंथां जेनेबा जोङो जों गामियावनो दंखा जोबो नालाय माखासे दामग्राफ्रा जेरै जों खामबो दं माखासे रोखोमनि दामग्राफोरबो दंबावो जेनेबा जों आं खाम नो मोजां मोनो एबा दामनो रोङो आरो नोंथां जेनेबा आरो बे खामखौ दामनो थाखाय जोङो आखाइजों दामनाय जायो ना मा नोंथां जेनेबा जोङो गोदोनियाव आलायनानै एबा अब्बा जायगायाव दोननानै बो दामनाय
औ औ नंगौ नोंथां औ
आरो बेखौ दामनो थाखाय बारा ओ जेनेबा सोलोंनांगौनि गोनांथि गैया ओरैनो आं बुङोब्ला ओ साननै सानथामावनो सोलोंनानै रोंदों नङा होमबा नोंथां
औ औ
मानो होनोब्ला बे एसे दामनो थाखाय गोरलैबो जेनेबा जों आखाइखौल' सोमावनांगौ जायो आरो नङामा नोंथां
औ औ औ
माने आरो जों गोदोनियाव आलायनानै दामोबा एबा एसे जेनेबा गेलिरनि जाउनाव मेंनाय जायो आरो नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां औ औ मिथिखायो नोंथां औ
आरो जों माखासे गिथार गिटारफोर बो दङ जेनेबा गिटारफोरखौथ' जोङो ओरैनो देंखो रोजाब रोजाबनायफोराव दामनाय जायो जेनेबा जों बिदि दामग्रा आगजु गैयाबा जेनेबा जोंनि देंखोआबो मोजां जाया जेनेबा जों सुर गोनां खोनाया नङा होमबा नोंथां औ नोंथां
दाथ' जोंहा समाबो जाबाय बाय नोंथांजों आं रायज्लायनानै जोबोद मोजां मोनदों नोंथांनिफ्रायबो आं गोबां बाथ्राफोरखौ मिथिनो मोन बाय नोंथाङाबो आंनिफ्राय दामनाय देनायनि बागै एसेबाबो मिथिबाय जानांगौ बिदिब्ला फनखौ दोनथ'सै नामा नोंथां
औ औ नोंथां औ
औ दे जागोन दे नोंथां औ दे